लौ औ खोनादोंना?
खोनादों ओ नों गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलाय हरनाय थाबाय।
औ-औ नोंथांआ दा मा
ओ मां दायो नै माबा लामायावनो औवा सायहायाव जिरायनानै दङ।
औ ओ नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि बा मोननैसो आङो फंनैसो बाथ्रा मोन्थिनो लुगैदोंमोन थालिर बिफांनि सायाव जों थालिर बिफांखौ मा मायाव बाहायनाय जायो औ थालिर बिफांनि फ्राय जों मा-मा मोनो?
औ
याव मोनथिनो लुगैदोंमोन?
औ
फोरमायनो हागोन ना बेबनि थालिर बिफांनि सायाव?
फोरमायजागोन नोंथां थालिर दंफां होनोबा मिथिखायो बेबायदिनो जोङो थालिरखौ बेबायदिनो जोंङो थालिर फिथाइ खौबो मोनजायो जोङो जायो। आरो थालिर बिबार बेखौबो जोङो जायो आरो थालिर फस्ला जेरै दंफां सिङावहाय बेबायदिनो जिरनानै जोङो थालिर फस सिख्ला होनो
औ
खौहायबो जोङो जायो बेबायदिनो नारजि फोरजों बेबायदिनो ओंख्रि गोबाब बेबायदिनो मै खारै ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो थालिर ना गोबां बेबायदिनो रोखोमनि दङ। दस्रा दस्रा बेबायदिनो रुनानै जाग्रा थालिरबो दंङ बेबायदिनो फोमोन-फोमोननानै जाग्रा थालिर दङ बेबायदिनो जोंनि थिंहाय बुङो बेबायदिनो सिनि साम्फा जाहाव आरो अम्रिद बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि दंङ आरो मालभग बेबायदिनो दङ।
औ
बेबायदिनो गोबां दस्रा दस्रा रोखोमनि थालिर दङ। बेफोरखौहाय जोंनिथिं जानाय जायो आरो थालिर हायथा होनोना?
औ नोंथां।
बे थालिर हायथा खौबो जायो जानो आङो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो थालिर हायथाया बेबायदिनो दंफांङा बारा गोजौ जाया गाहायै ओमफाय औ बेबायदिनो फि थाइया एसे गिदिर गोलाव गोलाव जायो बेबायदि बिदिनो जानो मोजां जायो बेफोरखौ फोमोननानै जानो मोजां मोनो बेबायदिनो जो न'आवनो थाबा जोंङो बेबायदिनो बायनांलाया न'आवनो फोमोननानै दोननानै जानो हायो आरो बायनानै जायोबा जोंङो गोबां बेबायदिनो कारपेट फोर होनाय मुलिफोर होनाय मोनोना बिनि थाखायनो न'आवनो फोमोननानै फ्रेस फ्रेस जानाया जोबोर मोजां आरो नोंथांमोननिथिं थालिरफोरखौ माबायदि जायो आरो मा मा थालिर दंङ नोंथांङाबो फोरमायनो हागोन
ओ थालिर होनोब्ला थालिरा जोंना थायो ओ ओ खामानिफ्रावनो बाहाय फोरावबो जों बेखौ बाहायो। ओमफ्राय बिनि थालिर बिलाइखौ जों फोरबोफोराव बाहायनायजों लोगो से बिनि बाहायोआनो ओरैनो न'आव जानायजों लोगोसे मायबा मोनसे जोंङो बार्थडे ओ मायबा माबा मोनसे फोरबो जाबा जों बेखौ बाहायो आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंङो ओ बाहायो लोगोसेनो जोङो बे थालिरनिफ्राय मा माखौ जानो हायोमोन होनब्ला जोङो थालिरनिफ्राय जोंङो गासैखौबो जाजोबनो हा फ्राय जा जोङो बिलायारिनि बाहा आ ओ बिलाइखौ जोङो बिलाइखौबो जोंङो खारै महरै लानो हायो आ रो। जों जेबोखौनो गारा जेरै थालिरा ओ जोङो नोंथां बुंनाय बायदि थालिरनि जा ओ बिबार बिनिफ्राय दा बिनि ओ फस्ला बिनि जा थालिर बिफां बा मादाफोर खौ जोङो आ था-थालिरनि खारै बानायनानै जोंङो जायो आरो न'आवनो। थालिरनि जोङो फस्लाखौ जों बायदि बायदिसिना ओ बेदर जेरै बेदर बा बिदिनो ओ अमानि जायखिजाया मोनसे बाहागोखौ जोङो बेदों एवनानै बा संनानै जों जायो। जोबोद गोथाव जायो बिदिनो बिबारखौ जोङो आलुफोरजों जों सङोब्ला जोंङो ओ जोङो जोंनियाव जानाय मोदोमाव जानाय मोनसे ओ जुदि दाग जायोब्ला बे दागखौ जों फाहामनायाव बे बिबारालायनो ओ थाबनो हामहोनाय जों लोगोसे गुफुर बागजा होआलासिनो मोजांङैनो जाहोनायखौ जोंङो मिथिनो मोनो आरो ओ थालिरा जोबोर गुन गोनां उम थालिराबो जोबोर ओ ओ बाहागोनि दं। जेरै गुबुन गुबुन जातनि दं नोंथां बुंनाय बाय मालफग सिनि साम्फा बिदिनो बायदि बायदि हाइथा थालिर जा हाइथा थालिरा गाहाय जायो बेनिफ्राय गेदेर जानायजों लोगोसे गोलाव गोलाव नुनायावबो मोजां नुयो। बिनिफ्राय बे हायथा थालिरखौ जोङो ओ जानांगौ बेनिफ्राय बायदि सिना थालिर मोनो ओमफ्राय थालिरफोरखौ ओ जोंनि जा जा दा बाजाराव मोनो बे बाजाराव मोननाय थालिरफोराथ' फ्राय ओ मेसिनाव होनानै फा नि गेजेरावनो ओ बेफोरखौ फोमोननाय जोबनाय आरो जायफोर थालिरखौ जों जायोब्ला एसेबांबो गोथाव मोना ओ आरो जा नायावबो एसे मोजां नङा आरो बेफोर थालिरफोरा। न'आव जेरै दानना दोनब्ला बेयो खमसेकम ओ सात दिन बा सप्तासे टाइमखौथ' बे लाखागोनानो। नाथाय जाखिनि जोंनि न'निफ्राय दानना लाबोनानै जाखिनि मोननाय बे बाजाराव मोननाय थालिरफोराथ' सानसेनि गेजेरावनो फोमोननाय गोजा जों हायोब्ला बारा गोथावबो मोना बेनिखायनो जों जेसे हायो। जों न'आव बानायनायखौ जायोब्ला मोजां आरो बेमफ्राय थालिरनिफ्राय जोङो। माबायदि ख मोनो बुङोब्ला जों गिबियावनो थालिरखौ। बिदिनो दाननांगोन बिनि आादाखौबो जोङो बख'नांगोन बिनिफ्राय। सान्दुं गोसा जाखि दुङो बे दुंनाय समाव जोङो थालिरखौ माने दान। जों फोराननांगोन आरो बे फोराननानै जेब्ला बे थालिरा रानगोन बे थालिर रानबाथाय बे बे खौ जोङो बिगा बा बन एसे लानानै जों बेखौ सावनाय जायो आरो जेब्ला बे सावनानै माथफ्ला जायो। अब्ला जों बेखौ न'आव जों लानानै थाङो बेनिफ्राय माबा मोनसे सरग्रा आइजेंफोराव जों बेखौ सरनानै मोजाङैनो बेखौ खारै महरै जों बाहायो बे बेखौ जों ओंख्रि संनाय जेरै खारै ओंख्रि संनायफोराव जों बेखौ एसेथ एसे बाहायो। जेरै अनला खारै ओमफ्राय सबाय बिदिनो नारजि ओंख्रि संनायफोरावबो जों बाहायो आरो बेखौ
औ
अनला खारै बुंब्ला अनला खारैखौ जोङो बायदिसिना बेदर जों जों जानो हायो। जेरै अमा बेदर ब्रयलार बिदिनो बायदिना दाउ बेदर दाउ गोरान बेदर बिदिनो अमा गोरान बायदिसिनाफोरनो जोङो सानो। जायोब्ला गोथावसिन मोनो आरो ओमफ्राय जों अनला खारैखौ जों औवा गाजाजोंबो जों जानो हायो औा बेनि ज जोङो खालामनानै जानो ह जादों न दा बेफोरबायदिनो जों जेखनो जों गोथाव
नोंथांमोननि रासिबो सैथो
औ
बिराद मोजां जोङो बेबायदिनो दुरबल आरो बेबायदिनो जोङो थालिर बिबारखौ जानांगौ बेयो मोनसे जोंनि हारिया जोबोद मोजां टामिन बेनि जोङो बे थालिर बिबारखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो जो थालिरनिफ्राय बेबायदिनो खारैबो गनायनो हायो। जो बे थालिरनि खारैया बिराद जेनेल मोजां जोङो बेबायदिनो न'आवनो बेबायदिनो थालिर नि मुराखौ बेबायदिनो हाख'नानै बेबायदिनो जाव ख'नानै लानानै हानानै बेबायदिनो सान्दुंआव फोराननानै सावनानै लानानै जोङो बेबायदिनो गुन्दै खालामनानै आरो बेबायदिनो दोननानै जोङो खारै बनायनानै दोननो हायो आरो बेबायदि बिदिनो उनाव दै होना सगरना लानानै बेबायदिनो खारै बनायनानै दोनबा जोङो न'आवनो बनायनानै दोनबा बेबायदिनो अरिजिनेल जोङो खारैफोरखौ मोननो थाङो आरो जोङो बेबायदिनो गोबां खारै मैगंफोर जायो बेबायदिनो नारजिफोराव जोङो खारै होनानै संनांगौ जायो।
आरो अनलाफोर जाबाबो जोङो जेरै बिबार अना बेबायदिनो जोङो गोबांथार रोखोमै अनला फोर जानो मोजां मोनो बेबायदिनो अमा बेदर बेबायदिनो दाउ बेदरफोर होनानै जोङो अनला मैगंफोर संनानै जायो बेबायदिनो मैथ्रु बिबार अनला होनोबा जोङो बेबायदिनो खारैजों संनानै जानो जोबोद गोथाव मोनो बेबायदिनो खारै होआबा जाजानाय नङा बेबायदिनो गोब्रा जागोन नाथाय खारै होनायनि थाखाय रिमिन लायै गोथाव जायो बेबायदिनो मैथ्र बिबार अनला होनोबा बेबायदिनो मैथ्रु बिबारखौ एवदबनानै लानानै आरो बेबायदिनो जोङो माथाम माइरं
औ
र सेरनानै दोननानै आरो होसननानै बेबायदिनो जोङो खारैै ना जानाय जायो आरो नार्जिफोरखौ जों बेबायदिनो संनानै जानाय जायो अब्ला नोंथां जोंया टाइमाबो जासि
औ नोंथां जोंनाबो
बाना बागै सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसोय नामा नोंथां
औ नोंथाङा आंनो जोबद मोजाङैनो फोरमाय औ खोनादोंथां नोंथां आंनिखौ खोनादों दा औ नोंथाङा औ नोंथाङा आंनो जोबोद मोजांनो फोरमायबाय जों थालिरखौ मा मारै जायो जों मा मा माबायदि संनानै जायो मार बि
अब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
खारै बानायो आरो नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय बेफोरनो उनफोरावबो नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि मोजाङै फोरमायगोननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों नोंथां
औ
गोजोनथों औ